हा
औ खोनाबायना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। जा दा बे समावहाय आङो नोंथांजों जेनाखि माखासे गोनांथार टपिकनि सायाव रायज्लायनो। फन खालामनाय जागोन बेनो जाहैबाय आबाद। मावनाय दा बे समावहाय नोंथाङा। माबाफोर आबाद मावदों नामा आरो आबाद मावनायनि सोमोन्दै मिथियो नामा? जाखिनि मिथियो आंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ औ आबादखौथ' आङो
आं गाव हारसिं मावनायथ' नङा खिन्थु नुनाय एबा मिथिनायखौहाय आं फोरमायनो हागोन आरो नोंथांनो।
औ
मबा होनबा गोबां रोखोमनि आबाद थायो नङा होमबा ओ जुदि जेरै दैज्लांनि दैज्लावबो आबाद मावो जोंहा आरो मेसें बोथोरावबो आबाद मावो
दा दैज्लां दा दैज्लां सम हिसाबै आं दैज्लां बोथोरनि आबादनि जे माइ आबाद। बर'नि गुबै आबाद होननानै बुंनांगो जोङो माइ आबादानो जोंनि गुबै आबाद। एबा आसामनिनो मोनसे गुबै आबाद होननानै बुंनो हायो बे आबादनि सोमोन्दैनो आं सुंद्र'यै फोरमायनोसै नामाथाय।
औ फोरमायनानै होदो।
औ जे माइ आबादखौ जोंहा मावनो थाखाय गिबियावनो ओ माइजलिखौहाय सायख'नाय जायो माइजलि माइखौ खौहाय जाय माइआ मोजां। एबा बेनि बेगराहाय मोजां थेफा गैयि। एबा जिराय गैयि बेबायदि। माइ माइखौहाय सायख'नानै माइज्लि दोननाय जायो आरो बर'फ्राहाय। बिनि उनावहाय बे माइजलि बेहाय जेब्ला दैज्लां सम सफैयो अब्ला बेखौ ओ सोमनानै दोननाय जायो बस्था
फाथोनि बस्था एबा सोरबा प्लास्टिक बस्थाफ्रावबो सोयो आजिखालि गैयाब्ला। एबा जायफोरा बस्था गैथार अब्ला ओ दख'ना ओ बर' आइजोफोरनि जे दख'ना बे दख'नाया जेब्ला गोजाम जायो अब्ला बे दख'नाखौबो बस स्था बायदि खालामनानै सोमनानै दोननायबो दं आरो।
बेखौ बेसेसो समसिम सोमोमोन आं बेखौ मोजाङै एकजेट बुंनो हाला बिदिनो सप्तासेसो सोमो नामाथाय स्नि सानहालागै औ औ औ बेबायदि सोमो। आङो गायि हिसाबै जास्ट मिथिनो ल' नोंथांनो फोरमायनो हागोन मोजाङै एगजेक्ट बेखौहाय मिथिनाया सानखौहाय बेसे गोबाव दोनो बिनि उनावहाय बो खांनानै बेखौहाय बस्थानिफ्राय माबानानै बाहेरावबो दोननाय जायो एबा थालिर बिलाइ एबा ओ थास' बिलाइफोरजोंबो खोबनानै दोननाय जायो। बेखौ सम सम ओ आवलायनानैबो होबाय थानाय जायो आरो। अब्ला बेयावहाय ओ जे गाजा ओंखारो जे माइ रज'नो मोनसे खिलि बोयो बे खिलिबो बोयो बे समावहाय। अब्ला दुब्लियावहाय जोंहा खोथिया फोनो थाखाय जायगा सायख'यो जायगा सायख'खांनायनि उनावहाय बेयाव खारायो। खाराय खांनायनि उनावहाय बेबायदिनो हाखौ फोमानखांनानै ओ खोथियाखौहाय फोहैनाय जायो आरो बे खोथियाखौ फोखांनानै जेब्ला खोथियाहाय ओ लावो एबा ओ बे खोथियाव माबाबो खालामनाय जायो खायसे खायसे ओ हासारबो होयो। ओ जोंनि न'आवनो मोननाय हासार गोबोरखि हासार बेफोरबायदि ओ बै दुब्लियावहाय होनानैबो दोनहैखायो आरो खायसे। बेनि उनावहाय ओ जेब्ला खोथियाहाय ओ ओ जिबा दिन एबा नैजि थामजि दिनसो जायो अब्ला गायजानाय महराव फैयोब्ला। बे खोथियाखौहाय फुनाय जायो एबा जाय दुब्लियाव गायगोन बे दुब्लिखौहाय मोजाङै फोमोननाय जोङो माइ गायनायनि खेथ्रआव बुंनो हायो जे माइ गायनाय खौ मोननै माबायावहाय ओ गायो आरो जेनेबा अखानि दैजों गायो आरो खायसेया जाम्फैनि दैजों गायो अखानि दैजों गायनाय आबादखौहाय सोदोब होननानै बुङो।
आरो ओ जाम्फैनि दैजों गायनायखौ जाम्फै दारिया होननानैबो बुङो आरो। दा बेबायदि
गायनाय जायो खोथियाखौ फुनाय जायो ओ खायसे ओनसोलावहाय ओ हौवाफोराबो फुयो आरो खायसे बांसिन हिनजावफोरखौ फुनाय जायो आरो फुनाय नुनाय मोनो। खोथियाखौ फुनाय जायो बिनि उनाव फुनानै ओ जेब्ला ओ दुब्लिया मोनो। एबा आलि खोनाय जायो आलि दानो जोंहा दैखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय। आलिफोरखौ खोनाय जायो बेनि उनावहाय ओ गायनाय जायो बे गोदोनि समावथ' गायनायावहाय फाला बदल गायनाय जायोमोन आरो। माने बेनि न'खराव गायोब्ला गाबोन जोंनि न'खरावबो गायफैनाय बेफोरबायदि मोनसे जोंनावहाय दङमोन आरो नाथाय आथिखालाव समनि आंखालावहाय गोबां सुबुंफोरा बेबायदि गायलायनायखौहाय ओ नुनो मोनला एबा हाजिरा सिस्टेम एबा खामला सिस्टेमसैहाय गायसै आरो माने खामला बेहाय
बेबायदिनो गायनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जेब्ला माइया गायखांजोबनोसै अब्ला मोनसे फोरबो जोंहा फालिनाय जायो सोरबा माइ गायजेननो अब्लाबो बेखौ गसा गायजेननाय हिसाबै मोनसे फोरबो फालियो आरो जेब्ला माइ गाय खांजोबो अब्लाबो बेखौ हाल जांख्रा मोनसे हाल जांख्रा होननानै ओ फोरबो मोनसे फालिनाय जायो आरो ओ बे जाय फोरबोआवहाय जेन जोंनि दैज्लां समाव जेसेबां खस्थ' मोननांदोंमोन।
एबा बे बोसोरावहाय ओ जि मावबाय बे खस्थ'फोरखौहाय बावगारनो था खाय मोनसे रंजानाय बिदि लाबोनो थाखाय जोङो हाल जांख्राखौ बानायनाय जायोमोन होननानैबो बुंनो हायो। बेवहाय जेरै ओ हाब्रु फोनलायनायबो जायो एबा जोंनि बर'ङा बर'नि दोरोङारि जौ होननानै बुङो जौ गिसि आरो मावो बा बेखौ सेरेब होनानैबो महर मोनो बे बेफोरखौ लोङो जोंनि ओ बर'फ्राहाय माने लोंलायनाय सा ओ बेदर ओ बेबायदि खाजि जालायनाय मोनसे नेम दं आरो खायसे ओंखामबो जाहोयो। बेबायदि ओ जाहोलायनानै हाल जांख्रा खौहाय ओ माबानाय जायो जेब्ला हाल जां जायो ओयदिनखालि न'खरनि आइजोआहाय मोनसे बाख्रिबो गायसनबोयो आरो। ओ जे माइ दुब्लि खनायावहाय जेब्ला गायखांसै अब्ला बेयाव मोनसे बाख्रि महरैबो गायबोयो। बेबायदिनो दैजांसे मानि खस्थ' मोननायखौ बावगारनो थाखाय ओइदिनखालि हाल जोबनायखाय बयबो जे आबाद मावग्रा सुबुं ब आव मावारस फोराहाय बे हाल जांख्रायावहाय रंजायो बेबायदिनो माया बार बेहाय मावनाय जायो बेब मावै मावै उनावहाय माइआ खिलियोबा एबा ओंखारोब्ला बिथ'राय ओंखारहङोब्ला बेवहाय जेब्ला कातिक दानस सफैयो अब्ला बेयाव कातिक फोरबोखौबो फालियो। आरो जेब्ला माइया मोनो अब्ला ओ माइ ओ गसा लायजेनो एबा आग लायजेनो। माइनाव बरायनाय होननानै बुङो जायखौ बेबायदि लायखांनायनि उनाव माइखौ हायो हाखांनानै ओ बेबायदिनो मोथि खानानै उनावहाय दांग्रो खानानै बावखाजों बाननानै लाबोनायबो नेम दंमोन। नाथाय आजिखालिहाय बेफोरो हाग्राफ्राबो मेचं ओंखारबाय। एबा मारा होनायाबो मेसें ओंखारबाय गोदोनि समाव मोसौजों होयोमोन। बेबायदिनोहाय माइ आबादखौ जोंनिखै मावनाय जायो आरो। दायो नोंथाङाबो एसे बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो नामा?
अ नोंथाङाथ' जेनाखि माइ आबाद मावनाय बेनि सोमोन्दै मोजाङैनो फोरमायनानै थांबाय। दा बे समावहाय आङो जेनाखि थालिर आबाद मावनाय बे आबादनि सोमोन्दै आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायलांगोन दा जेनाखि थालिर आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जेनाखि जोंनो जे थालिर आबादा माबायदि हायाव जायो बे हाखौ जोङो सायख'नानै लाग्रोनांगोन। दा बै थालिर आबादनि थाखाय जोङो हायाहाय सिक्स पइन्ट जिर'निफ्राय सेभेन पइन्ट फाइभ पिइस मान बेनि गेजेराव थानांगोन। आरो बेजों लोगोसे हाया बारा गोरानद्रायबो जानो मोननाय नङा आरो बारा गिसिद्रायबो जानो मोननाय नङा बियो थागथि थागथि जानांगोन। जे ओ बारा रानस्रावबो नङा आरो बारा गेसिद्रायबो नङा आरो बेयावहाय ओ बे हायावहाय गोसोब्लानो दै सोनो हानाय आरो गोसो जाब्लानो दैखौ हगारफिननो हानाय बेफोरनि गासै सुबिदाया थाखाजोबनांगोन। ओ आरो बे हायावहाय थोंजोङै मोजाङै सान्दुं नांनाय जानांगोन। ओ जोङो बेबायदि हायावसो जोङो मा थालिर आबादखौ मावनो हानाय जागोन। दा जोङो बैफोरबायदि हा खौखौ सायख'खांनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो माबा मा बासिनांगौ दाना जोलै बासिनांगौ। दा जोलैया जाहैबाय जोंनि गेजेराव गोबां दं जेरै मालबग दं। जाहाजी दङ आरो बेजों लोगोसे ग्रेन् नाइन दं दार्फ, केभेनड। दङ बेफोरबायदिनो गोबां थालिरनि भेराइटिफोर दङ आरो। दा नोंथाङा जेनबा नोङो मा आबादखौ गायनो बेखौ सायखनानै लाग्रोनांगौ जायो। जेनबा मालबगफोरखौ गायोब्ला जेनाखि माल गाथ आथिखालावहाय जानायावबो गोबां बाहायजायो आरो बेजों लोगोसेनो गोबां आबाद बानायनाय फुजा आरि बेफोरावबो जोङो थालिरनि गोबां बाहायनायखौ ओ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेनिखायनो थालिर आबाद जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो दा बेबायदिनो जोङो बै जोंनि थाखाय जेनाखि थालिरनि थाखाय सायख खनाय हाखौ जोङो ओ एवग्रोनानै लानांगौ जायो। बेबायदिनो खननै बा खनथाम एवनानै जोङो थालिर आबादखौ थालिरखौ जोङो गायनो हानाय जायो। दा बैफोर हाखौ जोङो मोजाङै जेनाखि हाग्रा थायै बायदि बा बेयाव मैला गनफा गनला थायै बायदि बा हाथर हाला, माबा अन्थाइ अनला थायिबायायदि जोङो मोजाङै फोसाबनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय जोङो जेनाखि ओ थालिर बिफां बेखौहाय जोङो सिक्सटि सिक्सटि सेन्टिमिटारसिमहालागै जोङो जावनानै बेखौहाय गायनांगौ। आरो बेवहाय ओ टु पयन्ट फाइभ इन्टु टु पयन्ट फाइभृ ओ मिटार गुवार जान्थायाव जोङो गायनांगौ। ओ बारा जाब जाबबो गायनो नाङा ओ आरो बेनि थाखाय जोङो जावग्रा मेसिनबो बाहायनो हायो। आथिखालावथ ओंखारखाबाय हा जावग्रा। जोङो गोरलैयैनो हााखर गावनो हानाय जायो। मानोना जोङो गोबां थालिर बिफां गायनांगौ जायोथ बिनि थाखाय जोङो ओ आखाइजों जावै जावै गायोब्ला खस्थ मोननो हागौ। बिनि थाखायनो जोङो बे मेसिनफोरखौ बाहायनानै जोङो थालिर बिफांखौ जोङो थाबैबा खम समनि गेजेरावनो मोजाङै गायनो हानाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो बैफोर थालिर बिफां गायनायाव जोङो माखासे हासारफोरखौबो होफानाय जायो। होफानांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला बै हासारफोरखौ मोनोब्लासो जोङो थालिर बिफाङा थाब जौगाखांङो बा देरखाङो। ओ बिनि थाखाय जोङो रासायनारिक हासार आरो नआव बानायजानाय हासार मोनैबो रोखोमनि हासार खौ जोङो बाहायनो हायो। ओ नआव बानायजानाय हासार होननानै बुङोब्ला गोबोरखि हासार आरो बेनो बेजों लोगोसे नआव ओ मैगं थाइगंनि गारनाय दाखोर दाला बेफोरनिफ्रायबो जोङो हासारखौ बानायनो हानाय जायो। आरो रासायनारि होनानै रासायनारि हासार होननानै बुङोब्ला दिनै जों पथस ओ पथास दङ बेजों लोगोसे दङ जोंनाहाय इउरिया दङ बेफोरबायदि जोङो हासारखौ जोङो बाहायनो हायो ओ आरो बेबायदिनो जोंहाहाय ओ जोङो थालिर बिफांखौ गायखांनायनि उनाव बेखौ जेनाखि जिब जुनारनिफ्राय ओ जेरैहाय बोरमा मोसौ बेफोरथ' थालिर बिफांनि बिलाइफोरखौ जायो बैफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो बै ओ थालिर बिफां नि सिमायाव जोङो ओ जेवरा लागायनानै होनांगौ ओ बेखौ जोङो जेनाखि औवानि बारि बेफोरबायदि ओ थारकाथा बेफोरबायदि सोंनो हायो ओ आथि गावबागाव आदबजों जे बे जेवरा होनाय बे खामानिखौ जोङो मावनांगौ। ओ दा बेैफोरबायदि मावखांनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बे थालिर बिफांखौ जोङो जोथोन लाबाय थानांगौ हाग्राफोर फैदोंबा एवनानै होनांगौ। आरो बेजों लोगोसे थालिर बिफाङाव बोराय गांखंफोरखौ जोङो खानानै होनांगौ बेबायदिनो जोङो ओ सानफ्रोमबो थालिर बिफांखौ नायनांगौ। आरो बेवहाय गोजां बोथोरनि ओ समावहाय ओ जे बेखौहाय जोङो फेब्रुवारि मार् दानावबो गायनो हायो। बेबायदि दिनावहाय गायोबा जोङो ओ बेयावहाय जोङो दै एसे सोनानै होनांगौ जायो। ओ आरो दैया दैखौ जोङो बांद्रायबो दोननो नाङा। जोङो बेबायदिनो हाया रानस्रावग्र जायोबा जोङो दैखौ एसे सोनानै होनांगौ। आरो हाया गिसिद्राय जायोबा जोङो जेखौ बलाय हरफिनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो थालिर खौ मावनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो सम सम ओ थालिर थालिराव भिटामिन होनांगौ जायो मोजाङै देरखांनायनि थाखाय आरो बिबार लानाय समाव जोङो बेखौ ओ एम्फौ एनला बायदि बायदिसिना बेसादफोरा जानो हायि बायदि बेयाव मुलि सारबाय थानांगौ जायो। ओ बेबायदिनो जोङो थालिर आबादखौ ओ जिनै दानसो बावनायनि उनाव जेनाखि बे जोङो थालिर फिथाइखौ मोननो हानाय जायो। दा बै जोङो दिखांनो हानाय थालिर फिथाइखौ जोङो आथिखालाव गोबां जायगायाव दैथायहरनो हायो। मानोना बेनि फालांगिया जोबोर मोजां जोङो थालिर हाथासेयावनो नैजौ बा थामजौ बेफोरबायदि मोननो हानाय जायो। जोङो बेफोरखौ वेस्ट बेंगल बा बाय बे ओ साखथिनि ओ बे माबा ओ साखाथियाव जङो दैथय हर